औ खोनादों।
खुलुमबाय नोंथां।
अ नोंथाङा कल खालामनायनि जाहोन नामामोन।
नोंथांखौ फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय नोंथांनिसिम। मोनसे माने ओ माबा बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बिनि बागै सावरायनो सानदोंमोन आरो नोंथांजों सावरायजागोन ना नोंथां औ। औ अनला खारै जिहेतु अनला ख बु बर'नि बेखौ मों सङोब्ला साबसिन जायो आरो माबायदि संनाय जायो बेखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा? औ बुं नोंथां।
औ बे अनला खारैखौ
औ औ औ
अनला खारै संनोबा माने माइरंखौ मोजां मोजाङै सुनानै लानांगोन नङाब्ला दसे सोमहाबनानै दोननांगौ आरोना
औ औ साबसिन जायो आरोना औ थाब रूयो औ गेब्लेयो आरोना थाब
औ थाबनो गेब्लेयो बेबायदिनो बेनिफाय बिदि दस मिनिटसो दोननांगौ दस मिनिट नङाबा बिस मिनिटसो दोननांगौ बेनि उनाव बोखांनानै दुसिब टाइम फोराननानै दोननांगौ आरोना दसे सम फोराननानै दोननांगौ। बेनि उनाव नोङो उवालाव देेनबाबो देनो हाबाय आरो। दाथ' ग्रेन्डार मेसिन दङ'ना बेफोरावबो उन हाबाय
औ आरो दिंखिबो देनाय जायोना नोंथा दानि दिनावथ' दिंखिबो दङ'। औ औ। औ औ औ औ औ
दानियाथ' आरो बि मेचिनानोसै। बेफोरावनि थाखायबा मोजां फोराननानै लानांगौ आरोना बे बेबायदिनो ओमफाय उननानै लानानै ओमफाय जेनेबा नों माजों सोंनो अमा बेदरजोंबो संनो हायो दाउ बेदरजोंबो संनो हायो
औ
बिदिनो ओमफाय दाथ' आरो औवा मेवाइनि सिजोन नालाय बेफोरजोंबो संनो हायो आरो आरोना
औ
औ
अ ओ बेदरखौ माबायदि खालामामग्रोना लाय जायो दाउ बेदरखौ एवफ्रामग्रोयो नङा
बेखौ औ थाव होनानै बिबायदिनो पियास बानलु होनानै मोजाङै फ्राय खालामनानै लानांगौ आरोना। बिनिफ्राय नोङो बेखौ खांनानैबो दोन्थ'नो हायो आरो खांना दोनथ'वाबाबो डायरेक्ट बेयावनो दै होनानै ग्लब ग्लब गोदौहोनै बै देखानाय लानाय अनखौ होदौनाय समाव होबा औ बेनिफ्राय खारैखौबो होयो नोंथां।
औ औ
गोदौनाय समावनो होजा होयो आरो होजायो औ बेबाय
औ आरो अनला मिखिबो जानाय जाया होमबा नोंथां अनला मि खि जे बुङो औ जेरै औ थाइगिर औ थाइगिर थाइगिरफोरजों जायोना
थाइगिरजों जायो बेनिफ्राय बे औवा मेवाइ आसारजों जायो बेनिफ्राय आरो बै बिला बायगना बेजोंबो जायो।
औ औ
जानाय जायो आरो ना। माने गोखै होनायखौनो अनला मैखि बुङो।
औ औ औ औ औ आ नों थाङा नाफाम बनायफेरबाय नामा नोंथां बे
आंथ' नाफामखौ बनायफेराखै थेवबो नाफामनि बागै आं एसे एनै मिथिगौ आरोना
औ औ औ माबायदि बनायो नोंसोरनि ओनसोलाव
औ जोंनि ओनसोलाव बेबादिनो ना फिथिख्रिफोरा मोजांसिन जायो आरोना बेफोरखौ मोजाङै फोराननानै लानांगौ गोरान जाजासे फोराननानै ला
औ बे नाखौ दैमा दैसानिफ्राय लाबोन जायो ना
औ दैमा दैसानिफ्राय फुख्रिफोरनिफ्रायबाबो जायो दैमा दैसाफोरनिफ्रायबाबो जायो।
सारनानै लाबो आरो ना नोंथां?
औ नोंथां बेबायदिनो सानानै मोजां सायनानै फोराननानै लानांगौ आरो ना फोराननानै लानानै बेनिफ्राय बेबायदिनो देनांगो उवाल फोराव देनांगौ दिंखिफोराव देनांगौ बेनिफ्राय बै जे था स'दुदालि दङ बेनि गांखंखौ होबाबो मोजां जायो आरो बै थास' गोसो मा हाग्राफोरावदि थायो बेफोरनि गांखङाबो होजायो आरो ना औ औ नोंथां अ बेफोरखौ होनांगौ। बेनिफ्राय बेयाव बानलुबो होजायो बानलु होनानै मोजाङै औवानि हासुङाव सोनानै खाथेनानै दोननांगौ आरोना
औ बार हाबनो हायै बादि ना नोंथां औ औ औ
बेनिफ्राय बिदिनो मास मोननै मोनथामा लागै दोननानै आरो बोसोरनै बोसोर थामबो दोनजायो बेफोरनि उनाव जाजायो आरोना बिदि दोननानै औ सेवनांगौ नोंथां सेवब्ला मोजांसिन जायो आरो ना गोबाव
औ औ औ औ औ औ नोंथां ओ आरो नोंथाङा बेबायदिनो ओ नों सिनि ओनसोलाव मा मा आबाद मावनाय जायो नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा एसे?
औ जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो मैगं थाइगं गायनाय ओमफ्राय आरो माइ आबाद मावनाय
औ औ औ औ औ औ।
दा बाय बेबायदि बोथोरावथ' बिदिनो जिंखा फान्थाव जोगोनार बे फोरखौनो गायनाय जायो जोंनि ओनसोलाव आरो माइबो गायो।
औ औ जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गायनाय जायो आरो ना नोंथां आरो जोंनाव जोंनि ओनसोलावबो बेबाय दिनो अनला खारैफोरखौ बेबायदिनो नोंथाङा जेरै बुंदों बेबायदिनो संनाय जायो बेबायदिनो ओ माइ रंखौ सुग्रोना लानानै ओ दस मिनिटसो सोमना सोमहाबना दोननानै बेबायदिनो बेनि रन्दै जे गयो बेखौ साफा मा खालामनांगौ आरोना बेखौ गारगारनांगौ बे दै खौ माने मोजां जानायनि थाखाय आरो बेखौ उवाल ए बा गायेनफोरजों देनाय जायो उवाल दिंखिफोर बेबायदि जों देनाय जायो ग्रेन्डारफोरावबो देनाय जायो औ बेबायदिनो देनानै बेखौ आम साराय बे अराव होनाय सारायाव बेबायदिनो दै लुनानै लानाय जायो। बेदरखौ एवफ्राम खाना लाखांनानै साइडाव दोननाय जायो बेबाय दिनो थोरसिफोराव बोखांना दोननानै बेबायदिनो दै होनानै लानाय जायो। बे सारायाव आरो खारैखौ होना होनाय जायो। ओ बेबायदिनो खारैखौ होनानै ओम अनलानि अन गुन्दै जिहेतु अन गुन्दै बुङोना बे खौ बेबायदिनो सारै सारै होयो आरो बेखौ एरै एरै होनांगौ जे गारबाजों नङाब्ला बियो फितर फितर जागोन नालाय औ फिथर फिथर जा गोन बेनि थाखाय एरै एरै होयो आरो बेबायदिनो होखांनानै ओ बे बेदरखौ होना होयो आरो ना। अमा बेदर हयथ'बा ओ दाउ बेदर बेबायदिनो आरोना। अमा बेदरदोबा साबसिन जायो आरोना नोंथां अ औ। बेबायदिनो संनाय जायो आरो ना बेबायदिनो ग्लब ग्लब गोदौ होनानै बेखौ खोबना दोननानै बे यो जाबाय आरोना जानो थाखाय अनला खारै जायो बियो। ओ बेबायदिनो आरो अनला मेखिफोर बो जायो जेरै थाइगिर फोरजोबो जाजायो। नाबो होजायो। नाफोरखौबो बेबायदिनो एवफ्रामग्रोनानै लानानै बेयाव होना होनाय जायो। आरो नोंथां साम' साम'खौ माबायदि सङोब्ला माने माजों सङोब्ला गोथावसिन जायो नोंथांनिसिनाव नों मिथिगोन नामा नों
औ मिथिगौ नोंथां मिथिगौ अ बेखौथ' जोंनि बर'फोरा स सबायजोंनो बांसिन जायो।
औ औ। साम'खौ माबायदि बनायनाय जायो नोंथाङा
माबादि बनायनाय जायो माने बेखौ फासावनो बेयावदि बिनि सायाव दि दाखिन थायो मोनसे अ बेखौ बेखौ गारनानै लानांगौ।
औ बेखौ बेखौ ओ दैमा दैसा फुख्रिफोरनिफ्राय ला बनानै जेनेबा बेखौ सोमहाबना दोननांगोन नामा नों थां बे औ बेयावथ'
हायावसो थायो नालाय अ गाज्रि बे हाफोरखौ जायोना बेयो मैलाफोरखौ बेनिखायनो बिखौ साफा जानो थाखाय सोमहाबनानै दोनग्रोनांगौ आरोना सानबैसे माने बेबादिनो सानसे साननै सोमबा मोजां जायो आरोना
औ औ औ
बेयाव हा हाबनानै थायो नालाय बे खौ ओंखारहोग्रोनांगौ बेनि उनाव बेखौ मोजाङै सायनानै लानांगौ ना थाखि थायोना बेखौ गारनांगोन आरो आरो अ बेखौ गारनानै दानस'नांगौ बेनि उनखैजा मानो होनोब्ला बेखौ दानस'नायनि जाहोना बिखौ दानस'वाब्ला सोबनो हाया सोबबाबो गवा माने बेनिखायनो बेखौ दानस'नांगौ आरोना
औ औ औ
औ दानस'नानै बेनिफ्राय मोजाङै रुनानै लानांगौ
औ जाहाथे माने औ बिनि माबाफोरा मोनजाया माने न' औ औ औ औ
मोनजायैनि थाखायनो मोजां साफायै हुनानै लानांगौ आरो ना
औ औ
मोजाङै औ खारजि होनानै सुयोबोला साबसिन जायो आरोना
औ औ
औ
औ
बेनिफ्राय सबायजों संनोब्ला बिदिनो एवफ्रामग्रोनानै ला दो आरो बेखौ मोजाङै बेयाव दै ओंखारो नालाय बेखौ फोराननानै लाग्रोनांगौ मोजाङै फोराननानै लानानै थाव होनानै एवनांगौ आरोना
औ औ औ
नों सबाइजों संनोब्लाबो नों सबाइखौ डाइरेक्टबो होजायो आरो सबायखौ खौ एस्रायैबाबो रुनानै लाग्रोजायो आरोना
अ
सबाय बे साम'जों होफायोब्लाबो मोजां मोनो मोननायालाय थेवबो बेलेग बेलेग थिमै सङो ना
औ साम'आ औ मा मा दङ' साम'नि मुंफोरखौ मोनथिगौ नामा नोंथां?
अ साम'आ साम'नि नामाथ' थह लादायबो दोङो बेनिफ्राय बे गोलाव गोलावखौथ' साम' गोलावानो बुङो
औ जिन्जिरि साम' बुङो जोंनि ओनसोल जा नोंथां औ जिन्जिरिबो दङ औ
दानाय बेफोरबायदि दं आरो ना अ ओमफ्राय आरो साम' खहे
औ औ औ औ बे साम' लादायखौ एरख'नानै जायो नामा नोंथां? रुनानै औ औ औ रुग्रोयो ना रुग्रोयो नोंथां बेखौ औ औ
औ नोंथां
रुखांनानै बेखौ एरख'नाय जायो
एरख'यो एरख'नानै बै दुमब्रु बिलाइ जि दुमब्रुदि होनो बेजों साफायै मानजिनानै लानांगौ आरोना माने बिनि बिज्लाफोरा बे बिलाइआ गोब्रा नालाय बेयाव सिथाबजोबो बेनिफ्राय बेखौ बेजों हुना ला मोजाङै साफा सुनानै फोराननानै लानांगौ बेनिफ्राय मैथा बांगालजों जाबा साबसिन जायो आरोना बे
औ मैथा बांगाल औ औ औ बेखौ एव- फानाय जायोना नोंथां बेखौ एक्सट्राके एवग्रोनांगौ
बेखौ साम'खौ एवफ्रामग्रोनानै लानांगौ बेनिफ्राय बै मैथा बांगालखौ उनाव होनांगौ आरो ना बेजों जाबा साबसिन जायो।
औ औ औ औ आरो बिदिनो मा मा मैगं बे- फोरखौ फोरमायनो हागोन नामा नोंथां मादिबा मादि जायो बेबायदिनो अ भिनदि भिन्दिजोंथ' खुसिया भिन्दिजों खुसिया मोनजाफेरबायना नोंथां? माबाय
भिन्दिजों खुसियाथ' आं मोनजाफेराखै नोंथां आं बेखौथ' जा- फेराखै
औ औ औ ओ जोंनि ओन सोलावथ' बेबायदिनो भिन्दिजों खुसिया जानाय जायो नोंथां ओ जेरै भिन्दिखौ हानानै लाग्रोबाय बेबाय- दिनो दैयाव सुनानै साफफायै सुनानै लाखांनानै बेखौ हानाय जायो आरो ना नोंथां आरो बे खुसियाखौ खुसियाखौ बायनानैबो लाबो खाय- फाया बेबायदिनो फोथारफोरावबो मोनला बायोना बेबायदिनो खुसियाफोरखौ फोथाराव मोनलाबायनायखौ बेबायाददिनो सोमना दोननाय जायो जेनेबा बिनि बिजाल फोरा ओंखारो आरो बेबायदिनो दुमर्रु बिलाइ जों बेखौ बोस्रोदनाय जायो बोस्रोदनानै बेबायदिनो ओ खायफाया दै गुदुंदोंबो साफा खालामो औ बेबाय दिनो गोदानानै बेखौ ओ लानाय जायो बेबायदिनो थोरसिफोराव गोदानानै लाबाय लाखांनायनि उनाव बेखौ ओम सारायफोराव एवबाय थाव